खोनादों नोंथां?
औ मोजाङैनो दं औ।
औ औ मोजाङैनो दङ । ओ दायो बिद दिब्ला नोंथांजों थिनानै जानाय मैगंफोरनि सोमोन्दै सावरायनो हागोन ना?
हागोन हागोन दे नोंथां। नोंथाङा एसे माने मा मा जायो बेयो माबादि मैगं बेखौ एसे फोरमायनानै बुंग्रोदो नोंथाङा।
औ जागोन बर' फोर गोदो गोदायनिफ्रायनो माखासे मैगंफोरखौहाय थिनानै जाबोगासिनो दङ
उ
औ मानो होननानै बुङोब्ला जोङो बबेबा मोनसे बोथोराव मोननाय मैगंखौ गुबुन मोनसे बोथोरावहाय गोलाव समय मोननो थाङा अब्ला नैबे मोनसे बोथोराव मोननाय मैगंखौ इयुन समावबो जानो थाखाय गलााव समय मोनजानो थाखाय जोङो माखासे मैगंफोरखौहाय दोनथुमनानै लानाय जायो बेनिनो बिदि दिन्थि महरै जोङो मोननो हायो जेरैहाय मेवा आसार मुला गोरान फोराननाय थास' बिबार फोराननाय आरो नाफाम बानायनाय औ ओमफ्राय आरो जोङो मोनबावनो हायो नारजि आरो बेबायदि बिदिनो गोबांखौ जोङो मोननो हायो बेबायदिनो नोंथाङा थिनानै जाग्रा ओ मैगंफोर
औ
मिथिगौ ना?
थिनानै जाना थिनानै दोननानै माने थिनानै जाग्रा आरो ना बियो माने जेनेबा दा बोथोराव मोनो नाथाय फैगोन बोथोराव जों बेखौ मोनहैनाय नङा अब्ला माने जों बेयाव जों आलुखौबो लानो हागोन नामा? आलु मैगंखौ आलुखौ जेनेबा जोङो औ आलुखौ जेनेबा जों सिङाव गायबाय ओमफ्राय जोङोथ' दैज्लांयावथ' आलु गायनाय जाया थ' जोङो माने आलु खौदा जों दैज्लां बोथ फोथाराव जायोब्ला बेखौबो जेनेबा आङो आलुखौबो जेनेबा थिनानै दोनना जाग्रा मैगं हिसाबै आं बेखौ लाफानो हागोन ना?
औ औ हागोन
होमबा बेनि अनगायै आरो जेनेबा मा मैगं थाबावगोन बिदि जायोबा बा जोंनाव जेनेबा नोंथाङा दहाय औ नाफामनि सोमोन्दै होनदों बा ना गोरानाबो जागोन ना ना गोरानाबो बिदि जोङो
ना गोरानखौबो जोङो थिनानै जानो हायो
औ औ ना गोरानजोंनो जेनेबा नाफाम बानाइनाय जाबाय जेनेबा नाफाम औ गोथांजोंबो बानायनो गो गोथां गोथांखौनो जेनेबा जोङो बिदिनो हासुङाव सोनानै दोनबाय बे आरो नाफामा ओमफ्राय बेनि उनाव नोंथाङा जे माने थास' बिबारनि बागै होनदोंमोन थास' बिबारनि सोमोन्दै होनदोंमोन। औ खोनादोंना दा नोंथां खोनाबाय ना औ। होमबा नोंथाङा जे थास' बिबारनि सोमोन्दै होनदोंमोन थास' बिबार। खौ जों मारै जेनेबा बिदि बिदि थिनानै दोनो दोननो हायो एबा माने जों मारै बेखौ इयुनाव जों माने जाहैनो हायो नोंथाङा बिनि माने बेखौ बानायनायनि सोमोन्दै एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां जोङो मा होनो थास' बिबारखौ जोङो दैज्लां समाव मोननाय जायो।
औ
नाथाय बेखौ जोङो मेसेंआवहाय मोननो थाङा। बिनिखायनो नैबे थास' बिबारखौ जाय समाव बारगोन बे समाव बेखौ खानानै ओ ओ जेरैबायदि जोङो थास' ओंख्रिखौ थास' बिबार ओंख्रिखौ संनोब्ला फिसा फिसा बस'नानै लायो बेबायदिनो बेखौहाय सायनानै लानाय जायो बेनिफ्राय बेखौ मोजाङै सुनानै फोराननाय जायो आरो। फोरान ओ सान्दुंङाव एसे मोजाङै सानसे साननै सान्दुं मोजांब्ला सानसेयावनो जायो बेनिफ्राय सान्दुंङा बारा मोजां नङाब्ला साननै सानथाम बेबायदि फोरानाय जायो आरो बेयो जेब्ला एसे रानगोन अब्ला बेखौहाय जोङो ओ माखासे प्लास्टिक एबा मनाफोराव सोनानै दोननो हायो आरो। बेनिफ्राय बेखौ जोङो जेब्ला गोसो जायो अब्ला संनानै जानो हायो।
अह ओमफ्राय बिनि जेनेबा जानायनि बै जे टेस्ट एबा माने जों जे मोनदांनायाव हायो जानानै जों जेब्ला थास' बिबारखौ गोथां जेनेबा खाजेननानै जानायाव जे जों मोनजानाय बादि जों बै टेस्ट खौ माने जों इयुनाव जुदि जों जेनेबा बिदि दोनथुमनानै एबा थिनानै दोननानै जेब्ला जों जाहैयो जेब्ला जों जानायनि जों मान जे जानो गोसो अब्ला जों बरननानै जायो जेनेबा प्लास्ट टिग एबा मनानिफ्राय अब्लानो बेनि ओ बै जानायनि टेस्टआ माबायदि फैयो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना?
औ ओ ओ गोथां गोथां जिखौनाखि संनानै जायो। फ्रेस फ्रेस बेबायदिनो टेस्टआ थाहैयो नाथाय एसे ओ गोरान बुस्थुखौ संनानै जायोब्ला जेरैबायदि मोनो बिनि टेस्टा इट से बेलेग जायो आरो नाथाय थेवबो एखेखौनो होननानै बुंजागोन आरो औ
औ माने बै सोलायहैनाय जेनेबा टेस्ट एबा माने जों जानानै मोनदांनाय बै ओ बेयो माने जेरै गुबुन मैगंफ्रा गोरान जाहैब्ला एसे सोलायनाय फैयो बिदिनो बेनियाबो सोलायनाय मोन जायो आरोना जोङो नाथाय औ नाथाय बिनि माने गोथावा एखेयैनो थायो आरो औ औ ओम ओमफ्राय नोंथाङा जेनेबा नाफामनि सोमोन्दैबो एसे बुंदोंमोन ना फामखौ मारै बानायनाय जायो एबा मारै थिनानै दोननो हायो उनाव जानायनि थाखाय नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना नाफाम खौ।
औ ओ गिबियावनो जोङो नाखौ हमना लाबोनानै बेखौहाय सायनानै फोराननाय जायो।
औ
सान्दुङाव मोजाङै फोराननानै बेखौ ओ उवालाव देनाय जायो ओ दा बेव ओमफायो देनायाव जोंनो माखासे ओ मुवानिबो गोनां थि जायो।जेरैहाय गुबुन मैगं थास' बिसं बेखौहाय बे ना गोरानजों दाजानाय जायो आरो । आरो जायगा लायै जा यगा बावहाय खुमब्रानि ओ खुमब्रा फिथाइनि बै बिगुरा
औ
खौबो होनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो ।
गासैखौबो माने गोथां गोजा आरो ना बेयाव गोथां जेनेबा खुमब्रा बिगुराबो गोथाङैनो जयै होफाबाय बेयाव
औ थास' बिसंआबो गोथां ओ खायसे खायसे नै बे लकेल
ओम
रानि थास' बिसंखौ होयो आरो खायसे खायसे थास' दुदालि होननाय बिनि दा आं माबा बिसं होनाय जायो आरो बिनिफ्राय बेखौ जेब्ला मिक्स खालामनानै देेजोबगोन बियो आं आमथा आमथा जासिगोन गोन सिथाबजोबसिगोन अब्ला बे बेखौहाय जोङो औवानि हासुङाव ओ नारसो नारसो सोनानै दोननाय जायो खायसे खायसे बेखौ बथलनि बयामफोरावहाय सोनानै दोनो एखे रोखोमैनो मोजाङै नारसो नारसो सोनांगौ जायो आरो बेवहायो बार हाबनो थाखाय दोननो मोना ओ जुदि बेवहायो बार हाबनो सान्स थायोब्ला
ओम
थाखायनो मैखुन खायो आरो अब्ला बियो ओ साननैसो उनावनो गाज्रि जानायनि लामायाव फैयो
बेयो माने जाजाहैनायनि जाजाहैनाय मुवा जाहैनाय नङा आरो अब्ला औ औ
ओ जा नाफामनि सेन बियो थाहैया आरो बेयाव अयनायद्राय से गाज्रि सिन सेवनाय बायदि जाहैयो आरो बेनिफ्राय बे
होम
औवा हासुं नङाब्ला बयामाव सोखांनायनि उनाव माखासे
औ
ओ थालिर बिलाइफोर नङाबा प्लास्टिकफोरखौहाय देनानै बेखौ मोजाङै मुथेनानै दोननो नांगौ आरो औ बेनिफ फ्राय आरो गोदो गोदायनिफ्रायनो नैबे मोनसे आदब बाहायनायखौ नुनो मोनो बे खौहाय हाथ'फ्ला हांगारफोरखौहाय ओ गिब बेयाव बेवहायो मोनसे बिलाइफोर होगोन बिनि उनाव थालिर बिलाइफोर जेनेबा ओमफ्राय बिनि सायाव हाथ'फ्ला हांगारफोरखौहाय होनानै दोननाय जायो आरो। ओ जाहाथे बेवहायो माखासे बिजानुफोर एबा एम्फौफोरा हाबोब्ला बिनि सि सिङावहाय
उ औ माने बे जुदि बै मुथेनाय गुदुं जोंजो गुदुङआव जुदि बिजानु एबा एम्फौफोर फैयोब्लाबो बे हाथ'फ्लानि थाखाय बेयाव हाबनो हानाय नं ला एबा माने बैयाव थांनानै थानायनि खाबुखौ हानाय नं मोननाय नंला आरो।
औ बेनिफ्राय बेखौहाय ओ नै हप्ता नङाब्ला से मासनि उनावहाय बे खौ आरामसे जानो हायो आरो। बोसोरसे सिमहालागै
बोसोरसेसिम उम औ होमब्ला माने बेखौ बिनि मोनामनाया जुदि एसे गेसाव मोनामब्लाबो माने बे नाफामनि मोनामनायखौ जोङो माने गुबै गुबुन मोनामनायजों जोङो बिनि फारागथिखौ हमनो हाखायो ना नाफाम मोनामनाय आरो ओ गुबै माने गुबुन औ खोनादों ना? औ औ माने बिनि मोनामनाय एबा मोदोमनाय बेखौ जों माने गुबुन मोनामनाय एबा मोदोमनायजों जों बेनि फारागथिखौ माबारै हमनो हायो जेनेबा जों गुबुन हारिनि जेनेबा मानसिफ्रा जुदि सुबुंफ्रा जुदि बे ना फामखौ जानो फैयोब्ला बिसोर जुदि बेखौ मोनामनाय मोन्दों होनोब्ला जों जेनेबा बिनि मोनामनायनि माबायानो बेलेग जाहैखायो ना औ।
औ नंगौ।
औ।
ओ बेखौहाय
ओम।
औ।
खोनादोंना नोंथां। औ हेल' औ। होमबा दोनथ'नोसै नामा नै एसे थाबथानाय खोनादों माने